नोंथां
औ फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो नोंथां।
दा जोंनि सोमोन्दै रायलायनायानो जाबाय फराय सोलोंथाइ नङा होमबा?
औ औ नोंथां।
औ औ। आतसा सोलोंथाइ सोलोंथाइया मा बेखौ मिथिगौना नोंथाङा एसे ओरैनो फोरमायजागोन ना सोलोंथाइया मा?
औ औ फोरमायजागोन नोंथां।
औ औ।
औ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंनि जिउआवहायो सोलों थाइया जोबोद गोनां नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ।
औ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा जेबो गैयायानो होनजायो आथिखाल मुगायावहाय।
औ औ।
औ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय माने जोबोद गोनां जानानै फैबाय आरोना गोदोनि फाय लानानै आथिखालसिमावहायो औ सोलों थाइ सोलोंथाइ थाबासो आथिखालावहायो बयजोंबो माने रेसपेक्ट होजायो बा बयजोंबो बाख्नाय जायो नङा होनबा नोंथां? औ जाय सुबुङाहाय सोलोंथाइ गैया बे मानसिया माने आथि खाल मुगायावहायो जेबो गैजायानो होनजायो नङा होनबा नोंथां?
औ
औ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोद गोनां जानानै फैबाय। जेराव जोङो औ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों सोलोंथाइ लानानै गोबां माने गिदिर गिदिर साख्रि मोनबाय बा साख्रि लाहैबाय बा जोङो आरो सोलोंनाया सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंथ' जों गियान मोननानै जों रोंनानै माखासे लेंगुवेज फोरखौबो जोङो रोंनानै जेरै हिन्दी इंलिस नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
औ बेफोरबायदिखौहायबो जोङो रोंनानै बा जोङो आरो गुबुन नैबे जायगानिफ्राय जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगा बा गोजान जायगा हान्थिनोबा ब्लाबो जोंनो सोलों थाइनि गोनां नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
मानो होनबा जों बै जायगायाव थांफेराखै बै जायगायाव जोङो लकेसन नायनानै थांनांगौ गोनां जा जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ आथिखालावथ' जोंनियाहाय इन्टारनेट जुग नङा होनबा नोंथां? दा जोङो आन्दायनांगौनि खोथायानो फैया नङा होनबा नोंथां जेराव जोङो सोलोंथाइ गोनां फोर जोङो माने सोलों माने आन्दायनांगौ बेफोरबायदिनि खोथायानो फैया आरोना मानो होनोबा जोंना दा मेप दङ बेयावहाय जोङो मबाइलावहाय लकेसन नायै नायै बै जायगासिम जोङो दावबायहैनो हायो आरोना औ आरो जोङो गारि मथर गाखोयोब्लाबो जों साइनबर्ड नायनो रोंनांगोन बा लकेसन नायनो रोंनांगोन होगोन नङा होनोमबा नोंथां
बावनांगौ नंथां
औ लकेसन नायनानै थांनो रोङाबा जोङो साइन बरर्ड नायनानै थांनो रोङाबा दाथ' होन जोङो ट्रेन ट्रेनावनोथ' जोङो मोनसे मोनसे स्टेसन मोनबाय थायोना बेफोरखौ जोङो बे साइन बर्डफोरखौ जों नायलांनो रोङाबाथ' नैबे जायगायाव ओंखारनांगौवा गुबुन मोनसे जायगायावसो ओंखारहै फ्लांगोन नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
औ बिनि थाखायनो जोंनो सोलोंथाइया जोबोद गोनां आर ना नोंथां सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो मिथिनो मोनगोन बा जोङो माने बै जायगायाव थांनांगौआवबाबो जोङो लकेसन नायै नायै थांनो रोंगोन बा जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो बै जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो बुजायनानै बा स्कुलावहाय थांनाय फरायनो होनाय बिसोरखौबा टिउसन बायदिसिना फोरोंनाय बिसोरखौ ओरैनोबाबो गियान होनाय बेफोरबायदिखौ जोङो रोंगोन नालाय नङा होनबा नोंथां औ बेनिखायनो सोलों खोथाया जोंनि जिउआवहाय जोबोद गोनां आरोना नोंथां नाथाय आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंनि जायगा बा ओनसोलफोराबो गोबां माने आपडेट जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां नङा होनबा औ गोदोनिफ्राय लानानै दासिमावहायो नोंथाङानो साननानै नायलाय गोबां माने सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां नङा औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा सोलोंथाइनि गेजेरजोंहायो मा मा सोलोंथायाइया जोंनि थाखाय माबोरै गोनां
औ औ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' सोलोंथाइथ' गासैनिबो जिउआव हागखौ माने जोबनानै थाङा बार' नङा होमबा सोलोंथाइख सोलोंथाइखौ जों जिउ जोबजासिम लाबाय थानो हागौ बे सिमा गैया सोलोंथाइया सोलोंथाइनि राहायै जोंहा बे जोंनि लाइफआव दैलि माने सानफ्रोमबो सोलोंथाइखौ जों सोलोंनोबो मोनबाय थायो आरो सोलोंथाइखौ जोंनो गोनां बो जाबाय थायो सानफ्रोमबोनि जिउआव स' सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानाया बे स्कुल बा फरायसालिल' नङा जों गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानैबाबो सोलोंथाइ लानोनो हायो गावनि न'आवबाबो सोलोंथाइखौ लानो हायो रायजोनिफ्रायबो जों समाजनिफ्रायबो सोलोंथाइ लानो हायो नङा हबा सोलोंथायाइया गुबुन गुबुन बिथिंनि बिथिंनिबो जानो हागौ सोलों थाय आजि बिजाब फरायनानैल' सोलोंथाइखौ लानो हायो बे मोनसे सोलोंथाइ बिजाब फरायनानै लानाया मोनसे सोलोंथाइ बिजाब फरायनानै लानो हानाया मोनसे गियान बुथुमनाया मोनसे सोलोंथाइ बायदि समाजनि बायदि दोरोङारिनि बायदि गामिनि आसार खान्थि बायदि आ आखल आखु बायदि बि बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइ नङा होमबा बेफोर गियान बुथुमना लानाय नंगौ नङा होमबा बेफोरफोरखो जोङो ओ न'खरनिफ्रायबो सोलोंथाइखौ लानो हागौ स्कुल फरायसालिनि फ्रायबो कलेजनिफ्रायबो जों सोलोंथाइ लानो हागौ सोरबा लोगो लेवानिफ्रायबो जों सोलोंथाइखौ लानो हागौ। सोरबा बोराइ बेन्थ'निफ्रायबो जों सोलोंथाइखौ लानो हागौ बायदिसिना बिथिं एबा समाजारि बायदिसिना ओ फसंथाननिफ्रायबो जोङो बायदिसिना जों सोलोंथाइखौ जों लानो हायो बा गियानखौ जों बुथुमना लानाय हायो। नाथाय दा सोलोंथाइया मा बेखौ जों मिथिनांग्रोगोन फार्स्टआव सोलोंथाइया थ' बायदि रोखोमनि सोलोंथाइ मोननो हागौ जों गुबुन गुबुननिफ्राय गाज्रिबो मोननो हागौ। मोजांबो मोननो हागौ नङा होमब्ला दा सोलोंथाइया ओरैबायदि। सोलोंथाइया दा सोलोंथाइ नङाब्ला जोंहा बे जिउआव थांना थानायाव एसे खाना बायदि जायो आरो नङा होमबा नोंथां बेनो सोलोंथाइ आब फरायसालिनि सोलोंथाइ जा बा न'खरारि बा आसार खान थि बायदिसिना नियम निथिनि सोलोंथाइानो जा बे गासै सोलोंथाइखोनो जोंनो लाइफाव नांगौ आरो संसार जानायाव बा थांना थानायाव जोंनो मालायजों ओ गुबुनजों। रोखोमै बा खाब जानो थाखाय बा गोरोबलायनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइनि गोनां जायो नङा होमब्ला। बै सोलोंथाइखो जोंहा लानायासो गुदि जोङो माबायदि लागोन बेखौ मोजां मोजांखौ ला गोना गाज्रिखौ लागोन बेबायदि आरो दा गावनि लानायनि सायावसो सोनारगोन दानिखायनो सोलोंथाइया जोङो ओ फरायसालियावबो लानो थाङो दा फरायसालिनि ओ सोलोंथाइ लानो थांनाया जाबाय एसे आ आलादा रोखोमै जोंनो होनाय जायो नङा होमब्ला बे न'खर सोलोंथाइा एसे गियान आखुनिफ्राय मोननाय ओ एसे आलादा सोलोंथाइ बो खुलाव फरायसालियाव जोंनि लाइट दानायखौ बा जोंनि जिउनि जिउखौ मारै दालांनांगौ। नङा होमबा बा गुबुनखौ माबायदि जोङो नोजोरजों नायनांगौ माबायदि फोरोंनांगौ बेफोरनि सायाव जोङो गोबां। बा गावनि लाइफखो माबायदि केरियार दानो बा नङाबा मोनसे लाइफखौ जों माबोरै सालायलांनांगौ बेखौ जोङो। फरायसालिनिफ्राय मोननाय जायो।
औ नंगौ औ।
दा जोंहा न'आव बा समाजारियाव मोननाय सोलोंथाइया जाबाय एसे आसार खान्थि नियम खान्थिनि सायाव मोनो।
औ।
नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा फरायसालिनि मोननाय सोलोंथाइया जाबाय जोंनि जिउआव सोलिलांनो थाखाय बा नुनो थाखाय बा आ बायदिसिना खा‌ खामानि नि थाखाय जों सोलोंथाइ लानो थांनाय जायो नङा होमब्ला मोनसे ओ गोगो गेरेमसा आ मोनसे ओ लाइफ बा सि माबा दानायनि जिउ दानायनि। नङा होमब्ला दा नोंथाङा बेनि सायाव माबा फोर आरो गियान दं नामा जे सोलोंथाइखौ जोङो मा मा रोखोमै मोननो हायो बा माबेनिफ्राय माबायदि सोलोंथाइखौ मोननो हायो सोलोंथाइया जोंखौ माबायदि दैद देनलांनायाव मदद होयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां।
औ।
ओ सोलोंथाइखौ जोङो माबोरै मोनो होनोब्ला जोङो। नोंथाङाबो दहाय बुंलांखाबाय जोङो। समाजजोंबो मोननो हायो बा न'खरनिजोंबो मोननो हायो होननानै। नङा होनबा नोंथां जेराव जोङो जोंनि लाइफनि थाखाय जों माबा मोन गावनि साननाय हनायखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो मोनसे सोलोंथाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां नङा होनबा नोंथां? बिनि थाखाय जोङो गिबियावनो फरायसालिनिफ्रायहायो जोङो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन नङा होनबा नोंथां? औ जेराव जोङो औ इन्टारभिउ बायदिसिना होनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइनि गोनां जायो नङा होनबा नोंथां? औ जेराव जोंनो बेखौहायो औ जोङो लेखा फरा खौ रोंग्रोनांगोन बिनि थाखायनो जोङो माने गिबियावनो जोङो फरायसालिनिफ्राय जोङो फोरोंगुरुफोरनिफ्राय जोङो सोलोंथ लाग्रोनांगोन बिसोरनि गियानखौ लाग्रोनांगोन नङा होनबा नोंथां जेराव जोङो सोलोंथाइखौ जोङो फरायसालियावहाय थांग्रोनायनि सिगां न'खरनि सुबुंफोरजोंहायो जोङो न'खर न'खरनि सुबुंफोरासो जोंखौ स्कुल कलेज फोरावहायो जोंखौहायो लांग्रोनानै फोरोंहैग्रोबासो जोङो सोलोंथाइखौ लाग्रोनो हागोन नालाय नोंथां नङा होनबा?
औ औ औ नंगौ नोंथां।
न'खरनिफ्राय जोङो फास्ट गियान बा सोलोंथाइखौ लानानैसो जोङो फोरोंगुरुफोरनिफ्राय फरायसालिनिफ्राय जोङो ओ सोलोंथाइखौ लाहैनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
बिनि औ बिनिफ्राय जोङो जोंनि माने द्रिम बा जों सोलोंथाइनि गेजेरजों माने गोबां माने सुबुंफोरानो गिदिर गोलाव माने साख्रि बाख्रि बेफोरबायदि मावहैबाय नङा होनबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो जोङो सोलोंथाइया सोलोंथाइखौ बेफोरबायदि लानाय जायो आरोना नोंथां। मानो होनोबा आथिखाल मुगायावथ' आबादफोर मावनो होनब्लाबो नों बिजनेसफोर मावनो होनबाबो सोलोंथाइनि गोनां नङा होनबा नोंथां? औ बिजनेस औ औ आबादफोर मावनोबाबो जोङो मोनसे साननो हानाय गियान बा साननो हानाय मोनसे औ नलेज बेफोरबायदि थानांगोन नङा होनबा नोंथां? औ जेराव जोङो बेयावहाय आबादफोर मावनायावबो जोंनिया बिदिनो एम्फौ एनलाफोर जायो बेयाव जों मेडिसिन होनांगौ जायो जाय मेडिसिनफोरखौहाय जोङो मिथिनानै बा लाबोनानैबो जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला बेखौ जानला मानला होबा जानाय नङा, नङा होनोमबा नोंथां? बेखौ जोङो मेडिसिनखौ सिनायनानै जोङो होनांगौ जायो आरोना। अब्लासो जोंनि आबादाबो खहा जानाय नङा, नङा होनबा नों थां? औ, बेबायदिनो सोलोंथाइया जोंनि जिउआवहाय जोबोद गोनां आरोना नोंथां।
औ औ औ समाबो जोंनिया थुंगेबाय नोंथां सम होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय नोंथां औ।